औ मा खबर?
नोंथां।
ओम माख खबर?
खबरा दंथ'यो गेजेरावनो।
आद सा सा आंनाबो गेजेरावनो। खबरा माथो खालामगासिनो ओम। नंगौ दङ माथो खालामगासिनो दालाय?
ओरैनो जिरायगासिनो।
अ ओइ आंबो बिजाबसो नायदोंमोनलै नोंथां माबानि आसामनि हिस्ट'रि माबाफोरनि बागै ओं नै एगजाम दंमोननाय। ए पि एस सि नि एगजाम दं बिक बिनि थाखायनो इसे थियारि खालामदोंमोन आं। आसाम हिस्ट्रिखौ दिनि बेखेवदोंमोन आरो आहम फोरनि
आसामनि हिस्ट्रि होमबा नोंथाङा मज नायगासिनो होमबा ना नोंथां।
ओं नायदों नोंथां।
आसामनि हिस्ट्रि नि बागै मिथिहोनो हागोन नामा आनो?
अ बेखौथ' आं एसे फोरमायना होनो हायोगोन नोंथ
गुसुङैब्लाबो खम समनि गेजेरावनो
आसामनि हिस्ट'रियाथ' जोबोद पुराना गोदोनि फ्रायनो दङ।
ओम ओम ओम।
बे गोदो आसामखौथ' प्राग ज्यतिसपुरसो बुङोमोन गोदोनि मुङाव बेनि उनाव। कामरुपा बेनिफ्रायसो आसाम। सान मुं थादों आरो।
ओम ओम ओम।
पुराना महाभारत आरो। पुराना तानत्र फोरावनो लिरनाय। दंमोन बिफोरो गो दोनि आसामनि राजाफोरा बेफोरो फन गैया गोदोथ' जोङो सनफोरनि बारा हिसाब होनो हायामोन। नालाय बिखौ लिरामोन आरो। होनोब्ला ओ यावबो दङ' महिरन दानब महिरन दानत। ओमफ्राय अट'खा सुर बिनि उनाव आरो ओरै भुमा दायनिस
ओम
गट'गासुरनि जोबनायनि उनाव बुमा डाइनेस्टि जादों नरकासुरा बे बुमा डायनेस्टिखौ बानायदों बेनिनो उनाव फिसाज्ला भगदत। त भगदत तखौ साइलालियाबो होननाबो बुंनाय जायो आरो माने साइलालिया। माने हाजोआव थानाय न' माने बिसोरो गोदो हाजोआव थायोमोन नालाय सायलालिया होनो आरो। बेनि उनाव ओरै दङ भगदत्तनिनो फिसाजो भगदत तनि दिनावनो कुरु कुरुषेत्रनि दावहाबो जादोंमोन। गानबा गाराबाजों दिघाले फुख्रियाव पानबाजार गुवा टिनि बिनिनो फिसाजो दं बानुमुति धुरज नजों हाबा होदोंमोन। बिथाङा आरो जा असुर डाइनेस्टि असुर डाइनेस्टि मोनहैबाय असुर दाइनेस्टि थेवबो गोबां राजाफोर दं माहारिश कायसप हरिकृष प्रहलाद रसना पालि बान बेफोरबायदि आरो ओरै जों मिथियो जोंनि बरनि लिरनाय दं बान राजा होननाया गोदो गोबां सलबाथा गैयामोनबा बान राजानि बागै अ बिथाङानो बान राजा फिसाजो उसा होनलायनाया बिथाङाबो श्री कृष्णनि माबा फिसौज्ला उम फिसौज्ला अरुनि हरजों हाबा जादोंमोन बिथां बिथांनि माबाफोरखौ कुमार हरन होननाय बिजाब द्रामाफोराव लिरना दोननाय जादोंमोन आरो बेफोर द्रामाफोराव देखायनाय जायो
उम
उम यियार ड्रेनाव दा गोदान फैबाय लिर लिरनाय सम लिरनाय समनि हिस्ट्रि जारिमिन बरमन दाय दिस थायजा थामजु बास जिनिफ्राय दजौ बाजिसिम सोलिदोंमोन आरो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
बरमन दाइस दङ जा बुरस बर्मन बिथाङानो बे बरमन डाइनेस्टिखौ बानायदोंमोन समुद्र बर्मन बाला बर्मन
उम
लिया बरमन बिदिनो बायदि राजा दंमोन। जोब था राजाया जाहैबाय भास कर बर्मन।
ओम।
भासबर बर्मननि दिनावनो हिउवेनसां फैदोंमोन, चाइनिसनि बियो चाइनानिफ्राय फैदों हिउवेनसां होननाय। बिथाङानो बे कामरुप नै बेफोरनि दिनाव कामरुप मुं जादोंमोन आरो, बरमन डाइनेस्टि। ओमफ्राय दानब बमा दौस्रामनि मोनाव प्रागज्यतिसपुर, बेफोरबादि प्रागज्यतिस फोर बुङो। दा आरो बरम चाइनिस फैदोंमोन हिउवेन सां आरो बिनि दिनावनो भास कर बर्मनजों हर्षवर्धन भारतनि बेयो भारतनि राजामोन धानेस्वरनि, बिसाइदनि बिजोंनो एखे समान बरम भास्कर बर्मन आरौ हर्षवर्धन। बिथांनि दिनावबो हाम साबैगा होननाय सासे मानसि थिनहरदोंमोन आ बे एम्बासादर होनो। बिखौ रायलायनाय मानाय। ओमफ्राय आरो जेयो हिउवेनसाङा बायदि लिरना गालाङो। बिथाङाथ' माबासोना लिरग्रासो। नायनानै माबा माबि लिरोमोन बिथाङा। आसामखौ बुंदों बिथाङा सेरोजा स्निजौ माइलसो गो थारनानै दंनो। ओमफ्राय आरो बियो भास घरखौनो किं अफ इस्टान इण्डिया बुंदों
उम।
ओमफ्राय बेनि उनाव उम राजा उम, नंगौ। बिनि उनाव आरो स्लास थामबा, आ स्लास थाम्बा, राज फोलेर फैलायबाय। बेयावबो द'जौ बाजिनिफ्राय गुजौ गुजि सिम राज खालामदों। बिथांनि बे माबा राज उलाफा रायजोनि राजाफोरा जाहैबाय स्लास थाम्बा हर्स' बाला बर्मन नै आरो बिदिनो बायदि दङ।
उम उम उम।
उम ओमफ्राय
बेफोरनि उनावसो
ओम ओम नंगौ। आरो पाल पाल डाइनेस्टिफोर दंबावो पाल डाइनेस्टि ओरै ब- ब्रह्मपाला बे डाइनेस्टिखौ बानायदों। ओमफ्राय आरो नरखासुरफोराव लिरनाय दं आरो बेफोरनि माबाया सिगांनि नरखासुरफोरावबो बेफोरबायदिनि समनिबो दंमोन माने।
उम।
ओम ब्रह्मपाला रतन पाला। बिदिनो बाय दि राजा दंमोन। ब्रह्मपालायानो बे पालडनेस्टिखौ बानाय दों। ओमफ्राय बे दायनेस्टियाव धर्म फालायानो देर सिन राजा मोननो आरो। धर्म पालआ। ओमफ्राय जय आय आरो जोबथा राजा
अह।
बेनि उनावसो आहम आहमनि दिन फैबाय आहमफोराथ' गोदो माबा चिन हादरफोरनिफ्रायसो फैदोंमोननो बिथांमोना बिथांनि फोरनिफ्रायबो रोन जारिमिन लिरनाय दङ माबोरै फैदोंमोन बिथांमोना चिना हादरनिफ्राय।
उम।
बिब आहमनिनो गिबि गायसनगिरिया आसामाव ख्राख फाहाममोन बिथाङा जिनैजौ नैजि दाइन जिनैजौ द'जिदाइन मायथाइसिम राज खुंदोंमोन माने आसाम रायजोआव।
आहम फोलेर बिथांनो गायसन फैजेनदोंमोन आरो आसामाव ना।
ओं नोंगौ नोंगौ। आरो बिसाङा सान देव होननाय माबा मोदायफोर खौ फुजियोमोन।
उम।
सामदेव होननाय मोदायस
उम‌ उम उम।
उम बिथाङा आरो गिबि बिथाङाथ' जिनैजौ नैजिदाइन मायथायाव फैदोंमोन ना आसामखौ ओमफ्राय आरो बिथाङा गिबि राज उलाफादखौ नैजिनैजौ बाजिथाम मायथायावसो गायसनदोंमोन आरो। सरायदेवआव सररायदेव होनो ओमफ्राय आरो थाङा मोननै मिनिस्टारनि पस्ट बानायदोंमोन। मन्त्रि पस्ट बानायदोंमोन बरगहाय आरो बुरा गहाय। गिबि बरगहाया। खानांगोना जादोंमोन आरो गिबि बरा गहाया। क्लिं लुम माय्क होननाय आर बेयो आहमनि नाम।
आहमनि नाम।
उम उम बिनि उनाव स्टिउफा सुबिनफा ओरै अक्रांफा
उम
सुखांफा बेफोरबायदि राजाफोरा सुखांफानि दिनाव आरो ओजों कमथा। खमथाजोंबो। दावहा जादोंमोन।
उम
कमटा रायजो होननाय दं बिथिबो। दावहा जानानै जेनदोंमोन। प्रतपधरज कमथानि राजा। बिथाङा जेेननानै आहम राज जानो गावनि फिसाजोख- खौ हरनांदोंमोन आरो। राजानि बेफोरखौनि उनाव आरो बिदिनो सुख्रां फा फैलायबाय सुख्रांफा स्थुफा बिनि उनाव आरो थाय कान्थि ओम फोरनि दिनाव आरो इसोरनि आहम राजानि माबाफोरा गुलाय गुजाय जाना दंमोन आरो। खुंनायफोरा बारा थिग नङामोन माबा माखासे जेंना जेंसि नुजाबाय दंमोन आरो ओमफ्राय सुदां फाहामनि दिनावसो एसे मोजां जाफिनलायबाय आहमनि खुंनाया सुदांफा उम
ओम
सुदांफानो ब्रम्ह माबा मा होनो ओम हिन्दु हिन्दु लादोंमोन आरो गिबि बामुनि कर बुंनाय जायो। सतामबनि अफिसियेल हिन्दु आ गावसोरनि आहमाव ओम आ आहमाव सोसन दंमोन बिसोरो नङाबाथ' ओरै आहमफोरा सामदेव होननाय मोदाइखौसो फुजियोमोन नालाय बाय बेनो आरो ओमफ्राय बिथांखौनो महाराजा बा राजेस्वर चक्रबति बो बुंनाय जायो।
आतसा
बेनि अराव बिथांनि दिनावनो दिपाम दिफाम होननाय गुबुन राज फोलेरफोरजों दावहा जादों दिफांजों इनि उनाव आरो सुदांफा फैलायबाय
सुदांफा होननाय, बिदिनो सुहुंमुं सुहुंमुंआवथ' आरो गोबां बाथ्राफोर माबादों बेनि उनाव आरो बिदिनो फैलायबाय सुहुंमुं
सुख्लें मुं
उम
ओमफ्राय आरो जोबथा राजायाथ' आरो पुरन दोनसिं नङा होमबा? बे पुरनदोन सिंखौथ' आरो जे ब्रिटिश ब्रिटिशमोननि दिन फैबाय बियो ब्रिटिसानो बेखौ गावसोरनि माबा हिसाबै फाथिना गालांबाय आरो ओरैनो नामाव राजा जाहैबाय बेखिनिखौनो ओ बेखिनिखौनो आं फोरमायना होनाय जाबाय आरो नों थां अ नोंथां अ बेखिनियावनो
ओम जोंनिसि
दोनथ'नोसै नामा आं आरो बेलेगाव थांनोबो दङ दसे सम दे दे
दे
ओम ओम